हेल'
हेल'
खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों।
ओ नोंथाङा दायो मा खालाम गासिनो दं?
ओरैनो दं नोंथां।
अ अब्ला नोंथाङा फ्रि ब्ला नोंथांजों मोनसे बे आयदानि सायाव सावराय जागोन ना?
जागोन।
ओ ओ
ओ
अब्ला आ नोंथां नाव मोनसे खोथास एबा कुइसन सोंनोसै आरो।
औ दे सों
जोंनि बर' आइजोफ्रा ओ न'खर खुंनाय जों लोगोसे न'आवनो थानानै ओ जेनेबा ओ दाउ अमा बोरमा फिसि नानै ओ माबायदि मुलाम्फा जानो हादों बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ औ हागोन नोंथां।
औ।
जोंनियाथ' बर' आइजो फोरा न'आव थानानै बेफोर बायदिखौ गोबां बेफोर बायदि फिनानै गोबां खामायनो हायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
औ जोंनिया दाउ, दाउ, अमा, बोरमा बेफोर बायदि बेफोर बायदिया बर'नि न'खरावहाय गोदो निफ्रायनो दासिमाव बो बर'नि' न' न', गामि गामि नुबो खादों आरो। आरो दासिमबो दं आरो बेफोर बायदिया औ सब निबो न'खराव हाय गोदोनि फ्रायनो दासिमबो बेफोर बायदि खौ बेफोर बायदि थानायखौ नुबोदों आरो जोङो बिदिनो न'आव थानानै जोंनि बर' आइजो फोरा न'आव थानानै बेफोर बायदि फिसिनानै गोबां गोबां रां आरजिनो हायो आरो न'आवनो थाना न'नि खामानि मावसि मावनानै बेफोर बायदिनो जोंनाथ' हिनजाव माहारि फ्रा बेफोर बायदिनो न'नि खामानि मावनाय नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
औ बेफोर बायदि न'नि खामानि मावनानैनो जोङो एस्रा रां आरजिनो हायो आरो बेफोर बेफोर बायदि दाउ अमा बोरमा फिनानै जेरै जोङो अमानि बेलायाव फैबाथ' नोंथां नोंथां मोनावबो दंखायो जानो हागौ। नोंथां मोन एबा नोंथां मोनथिंबो औ नुदों जानांगौ नोंथाङा जेरै अमा फिनोबाथाय जों अमाबो फार्म खालामनो हायो नङा होमबा नों थां दानि जुगाव औ अमा गि बिदिनो गिदिर गिदिर फार्मबो खालामनायखौ नुदों आरो जोङो जोंनिया बांसिनानो बेफोरबायदि बेखौ बर' आइजोफ्रासो लाखायो नङा होमबा नोंथां
औ
औ बिदिनो फार्म खालामनायफोरखौ सोरबा- सोरबा हौवा माहारि फोरखौबो मावनाय नुदों आरो होमबाबो खोब खम आरो हिन्जाव माहारिफ्रानो बेफोरबायदिखौ लायो आरो बांसिन
औ
औ बिदिनो जोंनिया अमानि बेलायाव होयोबा जोङो अमायाथ जोंनिया ओ जोंनिया सबनिबो नखराव थाखायो बिदिनो
औ अमा अमा फिसिनाय बेलायाव फैबा जोंनिया सोरनिबा सोरनिबा न मासे मानै थायो ओमफफ्राय सोरा सोरहाबा सोरहाबा बिदिनो फाराम खालामो बिदिनो फार्म खालामनाय बेलायाव फैनोसै आङो नोंथां बिदिनो फारा औ फार्म खालामबाथ नोंनो अमा बुरजा नांगोन नालाय
औ
औ बिदिनो जोङो अमा फिसानिफ्राय बायना लाबोनानै बेफोरबायदि अमाखौ गोरलैनिफ्रायनो गोरलैयावथ ओंखाम होनांगौ जोंनिया अमा बारा जानो हाया नालाय ओंखाम ओंखाम होनानै एसे एसे देरबाथाय जोङो अमायाथ बारा देरनो टाइम लाया नालाय बिदिनो सय मास सात मास बेफोरबायदियावनो गिदिर जायो ओमफ्रायो अमा अमानो जेब्ला अमाया देरो होमबा जोङो गुन्दै होयो ओमफ्रायो गुन्दै होनानै जोङो बिदिनो अमानि दाना मोनसे दंना औ बायनानै मोनो बेखौबो बेखौबो होनायखौ नुसै जोङो दानिया ओमफफ्राय औ अफ्रि ओंखाम खालाय बेफोरबायदि होयो आरो थासबो होयो जोंनाखि थासखौ नआवनो मोनखायो नोंथांमोन मोनखायो जानांगौ औ बिनो थास औ थासफोर हाना होयो आरो आरो जोंनियाथ अमा अमा बुन्दि लाबाथाय बुहुत लाबसिन जायो आरो बिदिनो नयथा गाहाम दस थाखााहाम फिसा होयोना औ बेफोरनिफ्राय गोबां रां मोनो आरो नोंथांमोनथिमबो दामा एखेयानो जाखानो जाखायो जानांगौ जेरै अमा फिसाया जोंनिया दा थिन हाजार सारि हाजार जादोंना
औ नंगौ नोंथां जोंथिंबो बिदिनो
औ बेफोरबायदिनो आरो अमा फिसाखौबो फाननानै रां आरजिनो हायो आरो आरो अमा बिमाया अमा गेदिराथ अमा जिेखिनि बिमायानो जा अमा बुन्दायानो जा देरबाथाय जों फानखायो नालाय
औ
जोङो बिदिनो औ जोङो इदिनो फाननानै जोङो बिदिनो सत्र त्हाजार बिस हाजार गाहामलागै मोनहैनाय जायो आरो 'आवनो थानानै जों बेफोरबायदि खामानिखौ मावनो हायो आरो
औ नंगौ
बिदिनो औ आरो जोंनियाथ दाउफ्राबो ' थ सबनिबो नखराव थाखायो नङा होमबा नोंथां
औ
औ बे दाउफोरखौबो जोंनिया बयनिबो नखराव थानाय हिसाबै दाउफ्राथ जोंनिया इजियानो आरो लानो बिसोरो ओरैनो दफा दफा आदारल होनांगौ हाग्रा नखराव थांनानै एम्फौ एनला नागिरनानै जाखायो नालाय इसोरो दाउफ्रा बारा आबदाल लानाङा आरो जोंनिया अमा फोरखौ बांसिन आबदाद लानांगौ आरो बिनि खि हासुदै बे बे फोरफोरजों जोंनिया बेमार जायोना साग्लिबाय थाबा बेफोरखौ साफा खालामनांगौ गोनां जायो आरो
औ
ओमफायो आरो जोंनिया बोरमाफोरनि बेलायावबो बिदिनो नङा होमबा जोंनिया बोरमानो गन्द्रा बानायना होनांगौ फाराम औ बोरमाया इदिनो देरनो एसे सम लायो आरो बोसोरसे गाहाम लायो आरो बोरमाया देरनो ओमफाय इसिनो
औ
औ इसिनो जोङो इसोरखौ जोङो गांसो जों खालाबायना होबानो गांसो जायो आरो बिसिनो जों आदार नागिरनानै होलायनाङा
औ
बेफोरबायदिनो जोङो रां आरजिनो हायो आरो न'आवनो थाना नोंथाङालाय नोंथांमोनथिंबो बेफोरबायदिनो औ बर' आइजोफ्रा बेफोरबायदि लानानै रां खामायनायखौ नोंथाङा नुदों नामा?
औ नुदों नोंथां ओ जोंनि
जायगा एबा गामिफ्रावहाय ओ बर' आइजो फोरखौ आङो अमा दाउ हांसो बोरमा बेजों लोगोसे मोसौ गाय लानायफोरखौ नुनो मोनदों आरो ओ अमाखौबोथ' जोंना ओ द-दानि बावैसो नों थाङा जाबायदि बुंलांदों जे अमाखौ जोङो गुन्दै होनांगौ थास' रुनांगौ ओ अमा फिसा मोनबा जोंहा गोबां ओ रांनि मुलाम्फा जायो बेफोरबायदिनो जोंनियावबो आरो ओ बेजों लोगोसे उम दाउ हांसो बेफोरथ' थाखायोआनो
औ औ
लोगोसे मोसौ गायफोर फिसियोबा जोङो ओ ओ मोसौ गाइ लायोबा जोंहा गाइखेरनि थाखायबो मुलाम्फा जायो आरो बिनिफ्राय मोसौ फिसा मोननानै औ मोसौआबो बारायलाङो
औ औ
औ
आरो बै मोसौ हालुवाफोरजोंथ' जोङो नुनायावहाय हालौनायबो नुदों आरो मानसि
औ औ
औ आरो? नोंथांमोनथिं बेफोरबायदिनो मोसौफोरजोंबो हालौवो नामा?
औ हालेवो नोंथां ओ बेफोर मोसौ हालुवा बेफोरखौ नायनाय बेफोरखौ फिसिनाय फोराथ' ओ बेफोरथ' हौवाफोरनि खामानिसो अब्लाबो आइजो माहारिनि बेलायावहाय आङो मोसौ गायफोरखौ माने बांसिन नुयो आरो माने गाइखेर लोंनो थाखाय माने फिनाय जायो आरो
औ गाइखेर लोंनो गाइखेर मोनलोङो नालाय बिनिफाय
औ आरो जोङो बेफोर जिब जुनार फोरखौ फिसिनानै जोङो जेनेबा मालाबा समाव नांगौनि आंखालनि समावहाय बेफोरखौ फाननानै जोङो माने माबा
औ
फानायनायखौनो
नोंथांनिखौ मोजां खोनायाखै
औ खोनाबायना नोंथां?
औ खोनाबाय नोंथां।
औ जोङो बेफोरखौ हाय ओ
औ
दाउ, अमा, ओ दाउ, बोरमा ओ हांसोफोरखौथ' जोङो हाथाय बाजारफ्रावबो लांनानै फानहैनो हायो।
औ।
औ ओ आरो बे ओ अमाफोरखौथ' मोसौफोरखौथ' जोङो बेफोरबायदि फानहैनाय जाया आरो माने ओ जोंनि न'खरफ्रावनो फैनानै बेफारि एबा फालांगिरिफोरा लांफैनायखौ नुनो मोनो आरो
ओ
माने बिसोरो अमा अमायाथ' जोंहा गोबां दाम मोनो लोगोसे जोङो अमानो जाहोनायावबो जोंहा गोबां खरसा थाङो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ आरो
औ औ आरो जोंहा बे दाउ, हांसो बेफोर बो फिसिनायाव जोंहा ओ खम खरसा थाङो नाथाय बिसोर खौ फाननायावबो माने जोंहा ओ ख'म बेसेनखैनो मोनफिननाय जायो आरो मानोहोनोबा ओ जोङो दाउ मा मानै, माथाम फानबाबोथ ओ नैरोजा फोरलसो मोननाय जायो ओ अमा ए जों मासे फानोब्ला नैज रोजा नैजबा रोजा बेफोरबायदि खौ जोङो मोननो हायो आरो माने अमा अमा फिसियोबा जोंहा बांसिन मुलाम्फ आसिन आरो लोगोसे बोरमा फिटसियोब्लाबो जोंहा माने बोरमाया नोंथाङानो बुंलांबाय जे ओ बोरमाखौ से बोसोर गाहाम फिसिनानैसो फानजायो औ अब्लाबो जोंहा माने बोरमा फिसिनायावहाय माने जेबो खरसा थाङा आरो माने बेवहाय खालि खस्थ'ल' माने बिनि बाहेरानि गांसो बुथुमनाय गांसो गोनां जायगायाव हाय बोरमा दोना हैनाय बेफोरल' खस्थ' आरो माने बाहेरानि खरसा बिदि जोबोद थांनायखौ नुवा
औ माने बिसोरो गावनो ए मिथिंगायाव मोननाय आदारफोरखौनो जानानै देरनाय जाहैबाय नङा होमबा नों
औ औ आरो जोंहा बोरमानि बेलायावहाय जोंहा बोरमा खासि फानोब्ला फिसियोब्ला बेवहाय बांसिन बेसेनखौ मोननो हायो आरो।
औ नंगौ नोंथां नंगौ। होमबाथ' नोंथां जोङो गोबां सावरायबाय नङा होमबा जिब जुनार फिसिनायनि बागै। अमा दाउफोरनि
औ नंगौ।
औ जोंना टाइमाबो जाना फैबाय ओमबा नोंथां। औ।
अब्ला दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ औ दोनथ' जासिगोन नोंथां। औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय।